हेलौ
खोनादोंना औ औ नोंथाङा मा खामबाय दं
अ आंथ' दा ओरैनो दङ दा नोंथाङा मा आयदानि सायाव सावरायनो सानो
औ जों दा मा आयदानि सायाव सावरायनो माने जों दा ओरै आबहावानि बागैनो सावरायनोसै नामा
अ आबहावानि बावै सावराय जायो औ
औ नोंथाङा एसे फोरमायना होनाय आबहावानि बागै
दा आबहावा होननानै बुङोबा जोंनिया।
औ
ओ जोंनि खाथि खाला थानाय जोंनि बे मोजां थासारिखौनो आबहावा होना बुंनाय जायो।
औ नंगौ
अ दा जोंहा आबहावायाथ' बि टि सि ओनसोलनि आबहावा होननानै बुङोब्ला ओ थ दा गोबां मोजांखौनो बुंजायो जेरै जोंनि आइ टि सि ओनसोलाव ओ ओ बिफां लाइफां दङ गोबां लोगोसे दैमा दैसाफोरजों बुं फबनाय बिलो बिलोसाफोरजों बुंफबनाय आरो बेफोरजोंनो जोंनि ओ ओनसोलनि आबहावाया जोबोर समायना दा बेवहाय ओ दा नैसोनि गेजेराव बे साननैसोनि गेजेराव जोंनाव खायसे गोबां जों जेंनाफोरबो नुनो मोनो जेरै जोंनिया ओ हा गुबुंनायनि जेंना लोगोसे बार गुबुंनायनि जेंना आरो गोबां बेबायदिनो दै गुबुंनाय बायदि जेंनाफोर जों नुनो मोनो दा बेफोराव जोंनि जायगानि थानाया सुबुंफोरनि गोबां आखाइ थायो आरो जेरै जोङो जेरै प्लास्टिकफोर बाहायो प्लास्टिक बाहायनानै जोङो जेराव मेराव गारनानै दोनो ओ जोङो ओ मोजाङै सामलाया ओ जाबोरफोरखौ ओ जायनि जाउनाव जोंनि बे प्लास्टिक फोर गारनायनि जाहोनाव जोंनि हाया गुबुंले जायो लोगोसे बिफां लाइफांफोरा देरनो खस्थ' मोनो बैफोरजों जोंनि आबहावायाव ए एसे गोहोम गोग्लैयो आरो दा जोंनि बाहाय खान्दा मुवा बेसादफोरखौबो जुदि जों मोजाङै जोथोन लायाबा जेराव मेराव राव गारना दोनोब्ला अब्ला जोंनि दैमा दैसा आरो बिफां लाइफांफोरा गाज्रि जालाङो आरो दा नोंथाङा बेबायदि आबहावानि सोलायनायफोरनि सायाव माबाफोर जेनेबा जोंनि
ओ बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन जोंनिया दा आबहावा सोलायनाय मानायथ' दाबाय जोंनिया जेनेबा आबहावानि थासारियाथ' जोबोद गाज्रि जानो हमबोदों आरो ना लासैनो मानो होन बा जोंनिया जेरै बा जोङो जेरै नोगोर सहराव जेरै बिल्डिं बानायनो थाखाय जोङो बे बिफां लाइफां बायदिसिनाफोरखौ दानबोनाय आरो जेरै जों गारि मथर मथराव जेरै धुङानि धुङाफोरा ओंखारनाया गारि मथरनि आरो जेरै फेक्टरिफोरनि धुङाफोराबो जोंनि बारहावखौ गाज्रि खालामबोबाय थादों नालाय बिदिनो जोंनि आबहावायाव एसे गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हमदों आरोना हायोब्ला जों बेफोरखौ खमायनो नाजानांगौ जेरै हागौमोन दा जेनेबा नों थांनानै बुंलांबाय जेरै प्लास्टिक प्लास्टिकखौबो जों हायोबा खम बाहायनांगौ मानो होनोब्ला प्लास्टिकआ जेरै जोंनिया बेरे जेरै खागस बेफोरबायदि बेयो हाजों मिलायलांफाया आरोना प्लास्टिकआ जेरै हाया गाज्रि जाना थालाङो प्लास्टिकफोर खौ जोङो दा बिदि गारा लाबानो जेनेबा डासबिन मोनसे जेरै जेराव जुथुमनानै दोनजागोन जोङो प्लास्टिकफोरखौ बेयाव जमा खालामनानै लासैनो जेनेबा सावनानै होनांगौ आरो ना बिदि जेराव मेराव गार मोननायखौ बानानै
नाथाय नोंथां जोंना प्लास्टिकखौ सावोब्लाबोथ' जोंनिया गोनां गेस ओंखारो माखासे अब्ला बेनि सायाव जों मा राहा राहा लामा लानो हायो जेरै प्लास्टिक सावबा जोंना बारा गुबुंले जायो हायाव गारोब्ला जोंना हाया गुबुंले जायो दैम दैफोराव दै गारोब्ला दैमा फोराबो गुबुंले जायो अब्ला जोङो फ्लास्तिक फोरखौ बहा गारनांगौ होननानै नोंथाङा सानो आरो मा खालामनांगौ सानो नोंथाङा?
आं बिदिखौनो सानोदि जेरै जोङो जेनेबा दा प्लास्टिक बानायनायनि बा फोर जोङ खमायनांगौ पिकनिक जायगायाव जोङो जेरै जेरै खागजजों बानायनाय जेनेबा कागजजों बानायनाय बेफोरखौ बाहायनांगौ जेरै प्लास्टिकआथ' दा जि खिन्थि ओंखारबोबाय बेखौथ' जोङो जेरै सावबाबलाय मोना जाखासिगोन नालाय एफा एनैखौ जेनेबा जोङो सावनानै मोजां जेनेबा मायबाफोर जागायाव जोङो जेरै डासबिनफोरावबाबो गारनानै जुथुमनानै दोनजासिगोन बेफोरखौ जोङो बेनिफ्राय जेनेबा अबावबा गाज्रि जायगाफोराव जोङो बेफोरखौ गारना दोनहै जागोन जेनेबा नाङि जायगाफोराव बेनिफ्राय जों दा दा दाथ' जोङो बेफोरखौ गारखाङो साफा खालामजोबखांब्ला जेब्ला बेनि उनाव जोङो प्लास्टिक बाहायनायखौ खौ खमायनानै जोङो बेनि जायगायाव खागस बायदिसिना बेफोरखौ बाहायनाया मोजां जागोन आरो ना। गाहाम जागोन मानो होनोबा जोङो जेनेबा जोंनिया गोबां गाज्रि थासारि सोमजिबोबाय थादों। जेरै जेरै जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंनिया जेरै हा गावनाय बांग्रिं मावनाय अर्गें बेरफ्रुनाय बेफोर बेफोरनि जाावनो बेफोरनि फिसा फिसा जाहोननि थाखायनो जोंनिया बेफोरो जानो हमदों। नंगौना नोंथां।
नंगौ नोंथां दा जोंनिया नोंथाङाथ' जबोद मोजां बाथ्राखौनो बुंदों जेरै जोङो प्लाटिकनि जायगायाव जों खाखोर बाहायनांगौ आरो प्लास्टिकनि बाहायनायखौ जों बेबायदि खमायनो हायो नाथाय औ बेवहाय मोनसे खोथाबो फैबावो नोंथांनिया थिगनो नाथाय जोंनिया खायसे खायसे खामानि थायो जेरै जोङो आदारफोरखौ जाग्रा आदारफोरखौ गोलाव सम लाखिनो थाखाय जोंनो प्लास्टिकनि गोनांथि जायो आरो अब्ला जों आरो जोङो खायसे ओ मोब्लिबारि आइजें आयलाफोरखौ जोङो मोजाङै लाखिनो थाखायबो जोंनो जोंनो प्लास्टिकनि गोनांथि जायो जाहाथे जे दै दैनिफ्राय रैखा मोनो द दा बेबायदि थासारियाव जोंथ' फ्लासथिगनि बाहायनायखौ ओ बैफोर थासा थारियाव गारनो हायै बायदिबो जाहैयो नङा होमबा।
औ नंगौ थारमाने मा होनो एसे दि जोंनिया एसे होन बेयाव नांगौ थियावल' बाहायनांगौ आरो ना।
औ औ औ औ औ दा जों गोबां जे जेसेबां हायो एसेबां जों खम बाहायनांगौ आरो जेरै जों मैगं थाइगं लायनो थांबा जोङो ओ जों जेरै फाथोफोरनि बेसादफोरजों बायनो हायो बेफोरनि थाखाय बेफोराव फा नि बेसाद जेरै मना मोजां मोजां बारनो हायो जों फाथोनि जु औ औ औ दा बेफोरखौ जोङो बेफोर बेसादफोरा गासैनिबो थाखाय सरासनस्रा जायोबा मोजां जायो आरो जेरै दा प्लास्टिकआ सरासनस्रा जानानै दङ आरो आङो मोनसे मोनसेओ मोनसे बेनि फिननायबो मोनबावो जेरै जों प्लास्टिकखौ माबोरै ओ रैखा खालामनो हायो। बेनो जाहैबाय जोङो प्लास्टिकखौ बाहायफिननाय बे जा जोंनिया जेराव मेराव गानना दोननाय थ' जोंना ओ फिननाय नंलिया दा जोङो प्लास्टिकआवबोथ' गार थारनांगौआ जोंनि फिननाय नंलिया दा जोङो प्लास्टिकखौ बाहायखांनानै जोङो मोजाङै जुदि जोथोन लाखिनानै लासैयै जुदि जोङो ओ ओ दारिमिनफोराव हरफिननानै बे प्लास्टिकखौ आरो गोदान आइजें आइला जुदि बे प्लास्टिक जोंनो बानायफिनोब्ला अब्लानिया जोंनि ओ प्लास्टिकआ जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामनायनिफ्राय जों बारग'गोन आरो नोंथाङा बेखौ ओ गनायथि होयोना?
औ होयो मानो होनब्ला जोङो बेफोरखौ खमायनाय बेफोरखौ जोङो नोंथां बुंनाय बायदि बानायलांबोलासो जोंनि आबहावा एसे साबसिन जाबोगोन नङाबा नाथाय जोंनि बे आबहावाया जेनेबा जोंनि आबहावाया गाज्रि जाहोलांबा लासिनो मानसिफोरा जोंनियाबो बेमार आजाराव गोग्लैनो हमगोन। आरोना बेनिखायनो जोङो नों थांनि बुंनाय बादिनो बिदि गोनांथिखौल' बाहायनांगौ आरोना। मानो होनब्ला जोंनि आबहावाया आबहावा गुबुंले जानाय लोगो लोगो जोंनिया गोबां बुस्थुव गोहोम गोग्लैगोन जेरै हमना ला लोंनाय दैयावनो गोहोम गोलैगोन आरो जेरै जोंनिया दुब्लि फोथार जेनेबा हायाबो गाज्रि जागोन आबहावाया आब हायाबो गाज्रि जागोन आरो बेनि अनगायैबो जोंनिया जेरै- हा गावनाय। बांग्रिं फैबोला बेफोरो बेफोरोबो सोमजिगोन जोंनिया मिथिं बे आबहावानि जाहोनाव जोंनियाव बायदिसिना मिथिंगायारि खैफोद सोमजिगोन। बेनिखायनो जोङो नोंथां बुंनाय बायदिनो आबहावाखौ साबसिन लाखिनो नाजानांगोन आरो ना।
औ-औ। दा जोंनि सोरखार नंगौ नोंथां नोंगौ दा जोंनि सोरखार। फोरा आं सानो दि दा जोंनि सोरखारफोरा बै ओ दारिमिनफोरखौ जौगाहोनायाव गोसो होनांगौ आरो जेरै- दा प्लास्टिकफोरखौ बाहायफिननाय ओ बाहायफिननाय राहानि थाखाय। दारिमिनफोरखौ जौगाहोनांगौ जोंनि जायगायाव। खना खनला जायगायावनो जौ जगा होनांगौ जाहाथे बै खना खनला जायगाफोराव आबहावाया मोजाङै थायो। जाहाथे बै खना खनला जायगाफोरनिफ्राय जों प्लास्टिक बाहायखोन्दा प्लास्टिकफोरखौ जोङो बोखांनानै मोजां मोनसे मुवा बानायफिननो हायो। बेफोरखौ नोजोर होनानै जोंनि सोरखारफोरा। बेबायदि दारिमिनफोरखौ जौगाहयोबा मोजां जायो आरो आरो बेनि बे बेनि अनगायैबो जोंनि ओ जायगानि सुबुं गावबागाव सुबुंफोराबो। ओ जे बिबानखौ लानांगोन। जाहाथे जेराव मेराव गारा। ज' खालामनानै दोनो आरो ओ बैसोर सुबुंफोरनो हरफिनो जायफोर
औ। जायफोर। हेलौ नोंथां। अ जाय बिसोर सुबुंफोरनो हरफिननायानो गाहाम जागोन आरो ना।
जोङो सोलोंथाइ सोलोंथाइफोरावबो जोङो सोलायनाय लाबोनो हायो। जेरै- जोङोब्ला
अ हायो जों।
गथ'फोरनि बिजाबफोराव सोनो हायो दा बेखिनि खामानिख खौनो मावनो हायो आरो जोंनि सोरखारफोरा बेखौ ओ जोंनि आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय आरो जोंबो मावनो हायो जोंनि आबहावाखौ रैखा खालामनो थाखाय नंगौना नोंथां?
नोंगौ। जोङो जेनेबा साफ्रोमबो दानिया बेफोरखौ हायोबा खमायनो नाजानांगो आरोना। जिखुनु जाया जोङो जेरबा गाज्रि बुस्थु नुबा बेफोरखौ देखांनानै जोङो मोजां जायगा जेरै- डास्बिन फोराव गारना दोननांगौ। हवाखौ मोजां लाखिनो थाखाय जों आरो हायोब्ला जों जेरै- बिफां-लाइफांफोरखौ गायनांगौ जोङो बिफां-लाइफांफोरा गोबां मोजां अक्सिजेन गेस दे जेरै- जों बिफां-लाइफांफोरखौ मोजाङै लाखिनांगौ उम बिदिनो आरोना।
औ।
दे होमबा न' नोंथां जोंनिया समाबो थौथ'बाय बेखिनिथिआवनो जों दोनथ'नोसै।
उम गोजोन्थों।